हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ औ दङ।
दे अब्लालाय मानि सायाव सावरायनो दालाय।
औ जों दानाय लुनायनि ना गान्नाय जोमनायनि सायाव रायज्लायनो नागिरदों? दानाय लुनाय आरो गान्नाय जोमनायनि‌ सा सायाव रायलायनो नागिरदों जों औ।
औ दे जागोन दे।
गिबियावनो जों दानाय लुनायखौ रायज्लायग्रोनोसै नामा?
औ दे जागोन दे।
ओरैनो अब्ला नोंथाङा बुं जोंनिया दानाय लु ओमफ्राय आगजुफोरनि सायाव एसे मुंख'ग्रोनि नामा?
औ औ दानाय लुनाय आगजुफोरनि मुं होनोब्लाथ' जोंनि गेजेराव गोबां दङ नङा होनब्ला? जोङो गोदो- गोदाय गोदायनिफ्राय दासिम गोबां बाहायबोगासिनो दङ। आरो आइजोफोरा बे बेफोरखौ बाहायनायखौ नुबोगा सिनो दङ। जेरै जोङो दानाय लुनायाव बाहायनाय‌ आगजु बो होनोब्ला गिबियावनो नांगोन साल खुन्था। जायखौ जोङो औवा एबा ओ गइ गइ गइ दंफांनिफ्राय बानायनानै लानाय जायो।
औ औ।
साल नांगोन बेवहाय रा सो माखु गनस्रा गनस्रि ओ बायदिसिना आरो
औ।
हख्ला।
औ।
ओमफ्राय दङ' मुस्रा बबिन जेन थेर सोरखि बेफोर बेफोर आगजु फोरजोंनो जोङो गावनि गाननाय जोमनायखौ जोङो दानानै लानायखौ नुनो मोनबासि मोनबोगासिनो दङ'।
औ औ।
ओमफ्राय माबायदि दानानै लायो जोङो नोंथ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जेखौ दानानै लानायखौ ना?
औ औ।
औ बेखौ जोङो गिबियावनो ओ जोङो खुन्दुंनि गोनांथि दङ'। खुन्दुंनि खुन्दुंखौ जोङो गिबियावनो जोङो ओ माने हिसानखौ सोंग्रोनानै लायो आरो ना। दाइरेक्ट माने जों थोंजोङै इसान सानाव जोङो खुन्दुंखो सोङा। अब्ला जों बेखौ बाहायाव एसे लामा लामा सामाफोराव जों बेखौ ओ ज' ज'यै लोगो नांनानै जों बेखौ सोंनानै लायो आरोना। नों जि जि जि सिखौनो दाया मानो जेरै गामसा सा दख'ना फालि लांगा बायदिसिनाखौनो दाया माने जों बेखौ ओ गिबियावनो जोङो बायहायाव सोंग्रोना लायो आरो नों बेखौ बेसेबां खैखान दागोन एबा बेसे गांबेसे जोङो ओ बेखौ दागोन बेखौ जोङो हिसाबनि खालामनानै खुन्दुंखौ जखानि लानानै नै जों बेखौ बाहेरायाव सोंग्रोनानै आरो थोरनानै लाखांनायनि उनावसो जों बेखौ हिसानाव ओ गुबैयै जोङो हि सानाव बेखौ फोनांजाबनानै लायो आरोना । बेवहाय फोनांजाखांनानै जों बेव हाय ओ आरो बायदिसिना खामानि थाबावो जेरै ओ मा होनो थाय बेखौ ओ नो नो थुनग्रोनानै लागोन आरोना नो थुनखांनानै उनावसो जों बेखौ दानायखौ जागायजेनो आरो । नोंथाङा अब्ला ओ ओरैनो ओ लांगानि सायाव एसे फोरमायनानै होलाय ।
औ औ औ बे लांगा दखनाया जोंनि गुबै गाननाय जोमनाय होनबाबो होनजायो। बेखौ आइजोफोरा गाननायखौ जों नुनो मोनो। हौवा माहारिफोरा बेखौ बाहाय हाया
औ।
बेयो गोबां गाबनि थायो गोमो गाबनि गोथां गाबनि गोजा गाबनि गावबा गाव गोसोबायदि दिनै गाब दानानै लायो। बेखौ जोङो बेखौ दानो थाखायबो जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जों सोंनानै लाग्रोनांगोन। खुन्दुंनि गोनांथि जायो। जाय खुन्दुंखौ जोङो ओ इन्दि एबा लाथा एम्फौनिफ्राय लाथा एम्फौनिफ्राय बेखौ लाथा एम्फौखौ फिसिनानै बेखौ जेब्ला मोनगोन बेनि ओमफ्राय बै फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुंखौ लुनाय जायो। बिनि उनाव जोङो खुन्दुं जाखांनायनि उनाव बेखौ जेनथेराव थोरना लागोन बेनि उनाव बेखौ जोङो माइदि होनाय दख'ना दानोबा माइदि होना लाबाय। बिनि उनाव माइदि होआबा बेफोरबायदिबो दानो हायो। बिदि दानानै बिखो बेखौबो जोङो थुनबाय बबिनाव थुनबाय बिनि उनाव जोङो सोंबाय। सोंनायनि उनाव जोङो रासोआव सोबाय बिनि उनावसो जोङो हेसानसालियाव लांनानै बेखौ ओ लांगा दख दख'नाखौ दानानै लाबाय। बिनि उनाव आथि खालाव ओ गोबाङानो न'आव दाल दानायखौ नुनो मोनला जोङो। मेचिनाव दानायखौबो बाह बाहायगासिनो दङ। बिब्दिनो जोंनि गेजेराव ओ दानाय लुनायनि गोबां दङ जेनेबा मा माखौ जोङो बांसिन बाहायो हौवा माहारि हिनजाव माहारि नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ। अब्लाथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला गाननाय जोमनायनि सायाव हौवा माहारिया गा ओ गानो गामसा।
औ।
गामसा। ओमफ्रायखि आर'नाइ गामसा आरो आर'नाइ बेखौनो जोङो उम बर'ब ओ हौवा माहारिनि गुबै होननानै सानना लानाय जायो आरो ना। आरो हिन्जाव माहारिफोरनिया जाबाय बिदन दख'ना आरो लांगा फालि फास फालि माने फास्रा। आरोखि ओ ब्लाउस थाबाय आरो बायदिसिना गाननाय जोमनायजों लोगोसे बिसिनिया बायदिसिना उम जेरै आसान, लो खना बायदिसिना एसे गानो आरो ना हिन्जाव हिन्जाव माहारिया नाथाय हौवा माहारिया बे खौ जेबो बाहाया आरो। खना, आसान बायदिसिना बेफोर खौ जेबो बाहाया। नोंथाङा ओ हौवा माहा जोंनि ओ गाननाय जोमनाय माने आर'नाइनि सायाव एसे फोरमायनानै होलाय आर'नाइखौ जों माबादियै मा रोखोमै जोङो बाहायनानै माबादि माने बानायनाय जायो बानायनाय जानानै माबायदि आर'नाइ खौ माबादि बानायो बेनि सायाव एसे फोरमायनानै हो नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां आर'नाइ होनोब्ला बियो जोंनि गुबै सि होनबाबो होनजायो। जाय जाय यो दा जिटेक नांगासिनो दङ नङा होमबा? औ बे सिखौ ओ बे सिखौ नुनाय लोगो लोगोनो गासैबो हारियानो सिनाय मोनखायो। बियो बर'नि मोनसे आंगो एबा गोथारसि बेखौ बेफोरबायदिनो जोङो जानला मानला बाहायनायखौ नुनो मोना। बिसिखौ जोङो सोरबा सासे ओ जोंनि गेजेराव मोजां खामानि मावदोंब्ला जोंनि गोग्गाथाव खामानि मावदोंब्ला बिनि बिखौ जोङो सिबिनो एबा सिनायथि होनो थाखाय जोङो आर'नाइजों बरायनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होनबा? बेखौ जोङो ङो बायदि रोखोमनि बायदि गाबनि दानानै लानायखौ नुबोगासिनो दङ। बेखौबो बेफोरबादिनो जोङो सोंग्रोनानै लानांगौ जायो। बेखौ बिनि आगरफोरखौ जोङो गुनायाव गिबियावनो सुखांनानै लानांगौ। बेयाव ओ दिंखिया बिबारनि फारि फारियाव दिंखिया बिबारनि आगर होनाय जायो। आरो गेजेराव एसे दुलुर दुलुर महरनि आगर खायफाया मोदोम गंसेनो आगरखौ होयो। खायफा आरो एसे फिसा फिसाबो होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो जोङो बेखौ ओ गोबां गाबनि गा बानायो जेरै गो थां गोजा ओ गोमो ओ निला गाबनि बिदि जोंनि गाब जा जा गाब दङ बेफोरखौबो बानायो। नाथाय जोंनि गेजे जेराव जोङो बांसिन गोथां गाब, गोजा गाब बेखौ बांसिन माने आंगो होनना साननाय जायो। जेरै गोथां आरो गो जा गाबखौ जोङो ओ जोंनि हारिमु, आंगो हारिमु एबा रंजलि बैसागु एबा मोसानायफोराव जोङो बाहाय बाहायो आरो औ औ । ओ गोमो गाब खौबो जोङो बाहायो जेरै दौरिफोरा गोमो गाबखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। बै आर'नाइखौ
औ।
आरो जोंनि गेजेराव गाननाय जोमनायजोंनो लोगोसे जोङो आइजो माहारिफोरा बेफोरखौ दानानै लायो नङा होमबा? आरो बेफोर आगर आखाइखौ एरखांनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो। नोंथाङा आगरनि सायाव इसे बुंदो मा मा आगर दङ जोंनि गेजेराव?
अ जोंनि गेजेरावथ' आगरा गोबां रोखोमनि दं। दाथ' जोङो गो दो जोंनि ओ मुंदांखा आगरफोरनि महरखौ नुनोनो मोनला दानिया। ओ थेवब्लाबो आङो आगरनि सायाव मोननैसो ओ बा थ्रा बुंगोन। मानो होनोब्ला जोङो गुबैयै जोंनि आगरफोरा जेरै हाजो आगर, ओम मै आगर,
औ
बिदिनो गोबां ओ गोबां औ
औ
बिदिनो गोबां आगर दङ' आरो ना। ओ बुंनानै बुंख'नो हानाय नङा जों बर'फोरा माने ओ बबेबा मोनसे जोंङो माने जोंङो सायाव दाउनि मायब माबाफोर जों हिसान दाफुंनाय थानाय समाव ओ जोंना जोंनि साजों दाउ बिरलाङोब्लाबो जों बर' आइजोफोरा माने बेखौ आगर महरै सेबखाङोमोन आरो। दाउराय आगर जेरै दाउराय आग गर दाउथु आगर, फारौ मेगन गोबां बायदिसिना जों बर' अ आइजो फोरा आगर एरनायाव आखा फाखामोन आरो। बिसोरो मायोबा मोनसे ओ समायना बिबार नुब्लानो बेखौ आगर एरोमोन। माबा मोनसे समायना दाउ, बेफोरबायदि बायदिसिना माने नुबानो जोंनि आइजोफोरा ओ आगरखौ एरोमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जोङो ओ जोङो माने हुस खुन्दुङाव मा माबादि गाबखौ बानायोमोन? जों माबायदि महर गाबनि गाब खौ जों माबोरै बानायोमोन जों
औ नंगौ नोंथां जेनेबा जोंनि नि आइजोफोरा गासै दानाय लुनाय एबा गाननाय जोमनायफोरखौ गावनो गावनि आखाइजोंनो बानायनो बानायना लायोमोन ना। बेफोरखौ बे फोरनि गासै नांगौफोरखौ गावनो बुथुमनानै लायोमोन। जेरै जोङो गिबियाव गाब एबा खुन्दुंफोराव गाब गानो थाखाय जोङो ओ बायदिसिना दा बाजाराव ओंखारनाय ओ गाबखौ जोङो होनाय जायामोन।
उम।
मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना ना बिफां लाइफां बेनिफ्राय रोदा, फिथाइ सामथाइनि गाबखौनो एबा बेफोरखौ देग्लिनानैनो बिनि फ्राय रोसि ओंखारनानै बे रोसिफोरखौ ओ फुदुंनानै बे खुन्दुंखौ बेयाव सोमहाबनानैनो गाब गायोमोन जाय गाबा गोबाव दिनसिं जोरोमोन। आथिखालनि बायदि सुबानो बे गाबा गुलाङामोन आर ना बे बेफोरबायदिनो गाबखौ जोङो बाहायोमोन बा गायोमोन आरो गावनि गाव जा बायदि गाब नांगौ जेरै गोथां, गोमो, गोदजा, बेफोरखौ गावनो गाव गायोमोन।
औ औ।
औ।
अब्ला नोंथाङा ओ मा बुंनो सानबावो आरो गान्नाय जोमनायनि सायाव मा बा ओ जोंनियाव माने जोंनि आगु गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जों बर' माहारिया आरोबाव गुबुनफोर मा मा ओरैनो गान्नाय जोमनाय दंबावो आरो?
औ जोंनि गेजेराव गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' दङ बिदिनो दा गुबुन गुबुनफोरनि दानायफोरखौबो जों गानगासिनो दङ। जेरै न'आव आजिखालि दानायखौ जों नुनो मोनला।
औ।
औ जोंनि रायलायनायखौ दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ दे।
औ।